हेल' नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ। ओ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोमोन। नोंथां सावरायजागोन ना?
औ जागोन दे।
औ। ओ बिदिब्ला जोंना आयदायानो जाहैबाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव। ओ जेरै जोंना दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ' गोबां दं जेरै अनला सबाय ओ बिब्दिनो गोबां दं आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बे अनला ओंख्रिखौ माबोरै जायोबा मा मा रोखोमै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन थारैनो ओ ओंख्रि संना जानाय हुदायावथ' बर'फोरा जोबोरैनो आखा फाखा बिदिनो बर'फोरा गोबां आंगो मोजां मोननाय गोथाव ओंख्रिफोर दङ बर'फोरनि गेजेर गेजेराव सोलिबोनाय गोजां गोबां जाग्रा आदार दङ बेफोरखौ बर'फोरा जोबोरै गोथावैनो संनानै जायो खाजाफोरखौ थावनाय बायदियै एवफ्रामनाय एबा सिथोब सिथोब जब जब बिदै होनाय लाव लाव आरो गोरान एवनाय मेनाय सावनाय आरि आदबजों बर'फोरा गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरखौहाय संनानै जायो ओ बिसोरनि मादाव आङो ओ अनला दाउनि सोमोन्दै नोंथांजों एसे सावरायनो सानबाय ओ अनला दाउ होनोब्ला होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो अनला ओ बर'नि बयनिफ्रायबो आंगोसिन ओंख्रि ओ अनला दाउ संनो थाखाय जखा बादियै गिबियाव माइरंखौ सोमनानै रुइजासे दोननानै उवालाव गुन्दै सौग्रोना लानाय जायो। बेबायदिनो अनलाजों संनो नागिरनाय दाउ बेदरखौबो ओ मोजाङै रेडि खालामना सुना थियारि खालामना लाग्रोखानाय जायो। ओ बिनि उनावहाय अर फोजोंना लानाय अरदाबाव
ओंख्रि संगोन थौ एबा दोखौ जाननानै दाउ बेदरखौ होसोनन्ना दै होस्रो होस्रो एवनांगौ। एवनाया जेब्ला मोजां जायो अब्ला संख्रि फानलु मस्ला आरो
ओ बेयाव नांगौ जानाय मुवाफोरखौहाय मोजाङै फिदिं फिदिं एरनानै उनाव दैखौ जखानि होना ग्लाब ग्लाब गोदौ होनो नांगौ। ओ जेब्ला गोदौफुयो अब्ला देनानै लाखानाय अन गुन्दैखौ आखायजों फ्रि फ्रि सारना आगदा आखाइजों खादौखौ फिदिंनो नांगौ ओ फिदिङाब्ला अन गुन्दैयाहाय लाथा खायो ओ ओरैनो होयोब्ला उन गुन्दैया फिथरखायो। एसे जखानि खारदैबो बेयाव ओ थावनाय जखानि होनाय जायो। जेसेबां नांगौ बेसेबां जखा लानानै बेनि उनाव दान्दिसे गोदौ होना संख्रिखौ साखिनानै खांनानै लाबोनो हायो बेयो जाबाय अनला दाउ ओंख्रिनि संनाय आदब ओ बे ओंख्रिया बर' हारिनि जोबोद मिलौदो मोनसे बयजोंबो मोजां मोनजानाय आंगो ओंख्रि ओ माइ गोदोनि माइरं एबा मोसा माइरंनि थावसिन जायो होनना जों मिथियो बेजों लोगोसेनो दुन्दिया सामब्राम बिलाइ होसोन मिलौदो जासिनबावो।
थावजोंबो एबा ना बेदर फोरखौबो एवग्रोनो हायो बे ओंख्रि संनायाव बेबायदिनो आलासि फुजिनायाव बर'फोरा बे ओंख्रिखौ गोबां बाहाय बाहाय नुनो मोनो।
बेनि अनगायैबो आरो जोंनि माखासे फोरबोफोरावबो जों बेखौहाय बाहायनाय नुनो मोनो जेरैहाय ओ जोंनि ओंखाम गोरलै बेफोरबायदि फोरबोआवहाय जों अनला आरो दाउ बे ओंख्रिखौ बाहायनाय नुनो मोनो। ओ बेनि अनगायैबो बर'फोरा माखासेबाव गोबां ओंख्रिफोर संनानै जानाय जों नुनो मोनो। ओ अनला दाउजों लोगोसेनो ओ अनलाखौहाय जों गोबां मैगंफोरजोंबो जायो जेरैहाय ओ अमा बेदर आरो ना फोरजोंबो जों जानाय नुनो मोनो लोगोसेनो थाइगिर आरो गुबुन गुबुन बोथोरनि मैगंफोर जेरै मैदोमफुल बिबार बेफोरजोंबो जों अनलाखौ जानाय नुनो मोनो बेनि अनगायैबो आं ओ मोनसेबाव बर'फोरनि आंगो ओंख्रि अमाजों नारजि बेयो बेनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानबाय नार्जिजों अमाजों संनो थाखाय थाखाय गिबियाव अमा बेदरखौ दोनना गोदानानै एबा रेडि खालामनानै मोजाङै सुनानै लाग्रोनांगौ बेबायदिनो। नारजि गोरानखौबो जखानि लाना सुनानै थियारि खालाम खालामनाय जायो बेबायदिनो उनावहाय सारायाव थाव होना अमाखौ एवगोरनो नांगौ एवनाय समाव संख्रि फानलु हाल्दै मस्ला दुन्दिया सामब्राम बिलाइ ओ आरिफोरखौहाय होखायो जेब्ला अमानि दैया रानलांनो हमो ओ बे समावनो सुनानै लाखानाय नारजिखौ होसननानै एरनो नांगौ बेबादिनो दान्दिसे ओ एवफानाय उनावहाय दै होना आवलायना खोबहाबना गोदौहोयो बेबायदिनो खोबहाबनाय उनाव जेब्ला दैया रानलाङो अब्ला अब्ला संख्रि साखिनानै जों खांनानै गुदुङै गुदुं जानो हायो आरो। ओ नारजि होयोब्ला बेदरखौहाय मोजाङै जा जानो हायो बेबायदिनो जों ओ अमा बेदरखौ नारजिजों सङोब्ला बांसिनै मेजेम बेदरखौहाय बांसिन जों गोथावसिन जानाय नुनो मोनो नारजिलाय रायखाङोब्ला बर'फोरा बयबो जानो लुबैयो खदै गस्रालायो आरो बियो बर'नि मोनसे बयजोंबो मोजां मोनजानाय आंगो मैगं ओंख्रि ओ बेनि अनगायैबो गोबां ओंख्रिफोर दंबावो जेरैहाय ओ सबायजों दाउ सबायजों साम' आरो गोबां बर'फोरनि बाथोन आरो ओ जेरैहाय नाफाम बेफोरबायदि दंबावो आं नोंथांनिफ्रायबो बर'नि माखासे ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैबाय फोरमायनो हागोन ना नोंथाङाबो
औ नोंथां ओ नोंथाङा फोरमायनाय खोथायाबो सैथोआनो ओ जोंना बुंनो थाङोब्ला मा होनो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रियाव गोबां दं आरो जेरै जोंना बर'फोरा गोदो हुदाबो दंमोन जे जोंना दैमाफोराव थांनानै बिदिनो ना खांख्राय हमनानै लाबोनानै बेखौ संनानै जा फैनाय जेरै ओ खांख्राइफोरखौबो जोंना मैथाफोरजों जानाय नङाब्ला बिब्दिनो ओ ओंख्रिफोरजों संनानै जानाय आरो लोगोसे जोंना जेरै ओ ना फिसाफोरजों बांसिन जोङो नाफामफोर बानायनायखौ नुदों आरो जेरै जोंना नाफाम बानायनो गोनांब्ला गिबियावनो ना फिसाफोरखौ जोङो बाजारनिफ्रायबो लाबोजायो नङाब्ला जोंना ना गोरान लाबोखानानैबो बानायनो हायो आरो ओ जोंना बिबदिनो नाफाम बानायनो थाखाय थास' बायदिनिबो गोनां जायो जेरै जोंना ओ थास'फोरखौ गासैबो थास'खौ होनाय जाया आरो खायसे थास' दं ओ नामखौ आङो नोंथांनो मोजाङै फोरमायनो हानाय नंला नाथाय जोंना ओ बिब्दिनो थास' होनाय जायो आरो ओ बेखौ मोजाङै जोङो लाबोनानै फिसा फिसा हानानै फोरानो खायसेया आरो खायसेया फोरानालासिनो डाइरेक्ट देनायखौबो नुदों आरो बिब्दिनो जोंना ओ ना गोथांखौथ' जोंना लाबोबा मा होनो फोराननांगौ जायो फोरानखांनायनि उनावसो बेखौ मोजाङै देनानै जोंना ओ जा बे थास' बेजों मोजाङै गलायनानै जोङो थेमाफोराव मोजाङै नारसोना सोना दोननायखौ नुदों आरो आरो जोंना आथिखालाव नुनो थांदों जे ओ जोङो नाफामफोरखौ पेकिंफोर बानायनानैबो फाननाय जेराव जोंना ओ बिब्दिनो मस्लाफोर होनानैबो बेखौ फाननायखौ नुदों आरो ओ बेबायदिनो जोंना ओ नाफामखौ गोबाव समहालागै जाजायो आरो बेखौ जोङो जानो गोनांब्ला जोङो बाथोन बादि दि बो जानायखौ नुदों आरो जोंहा खायसेखौ बेखौ ओरैनो मा होनो बाजारफोराव जोङो जेरै आथिखालावथ' हटेल बायदिफोरावबो जोङो संनानै जाहोनायखौ नुदों आरो ओ बेबायदि बिदिनो जोंना ओंख्रि बुङोब्ला जेरै नोंथाङा फोरमायनाय बायदि ओ सबायजों साम' आरो लाथा बायदिसिनाबो दं आरो ओ जोंना लाथाखौ बुंनो थाङोब्ला जोंना गोसो बायदि जेरै गावबा गाव थावनाय हिसाबै जानाय जायो आरो ओ जेरै खायसेया एवनानैबो जायो आरो खायसेया ओ लाथाखौ डायरेक्टयै जायालासिनो बेखौ जोंहा रुनानै बेखौ सानै बिगुरफोरखौ गारनानै बेखौ सिंग्रि मिखिजों ओ नङाब्ला जोंना जेरै अनलाफोरावबो होनानै जों जानायखौ नुदों आरो बेबायदिनो जोंना औ सबायजों साम'जों होननानै बुङोब्लाबो जोंना सबायजों साम' जानो गोनांब्ला गिबियावनो साम'फोरखौ जोङो सानसे बा साननै सोमनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे सामुआव हाबनानै थानाय मैलाफोरा ओंखारनाय बायदि बेनि उनाव मैलाफोरा मोजाङै ओंखारलांजोबोब्ला जोङो बेखौ मोजाङै सुनानै दा बेनि थाखोन बायदिखौ गारनाय जायो आरो उन जा एसे एसे दाननानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ मोजाङै आरोबाव सुनानै जोङो रुनानैबो लानाय रुनानै लानायखौ नुदों आरो खायसे खायसेखौ आरो खायसेखौ रुवालासिनो मोजाङैनो सुनानै जोङो बेखौ दसे सम एवफ्राननानै लानाय जायो आरो जाहाथे जोंना सामुआव थानाय दैफोरा राननाय बायदि बेनि उनाव जोंना साम'खौ जुदि सबायफोरजों जानो गोनांब्ला गिबियावनो सबायखौबो सोमनानै लानाय जायो बेनि उनाव बियो गुरै जायोब्ला जोंना बेखौ मोजाङै सुनानै खायसेया जोंना सबायाइखौ थाव होनानैबो गिबियाव एव सुफ्रानानै लायो आरो खायसेया जोंना दडाइरेक्टैनो मा होनो खारैफोर होनानैबो रहायनानै लानायखौ नुदों आरो बिदिनो जोङो बेवहाय दै होनानै औ मोजाङै गोदौहोना बेखौ जेब्ला मा होनो सबाया गुरै जायो अब्ला जोङो बेवहाय साम'खौ होनाय जायो आरो जोंना बेवहाय मैगंफोरा गोदौबाय थाब्लानो बेवहाय बायदिसिना मस्ला सामब्राम हाइजें बायदिबो होनाय ज जायो आरो बेबायदिनो जोंना ओंख्रिया मोजां जायो मा होनो मोनोब्ला जोङो ओंख्रिया मोदोमनाय बायदि बिदियै गंगार दुन्दिया नङाब्ला जोङो खासिथारि बायदिफोरखौबो होनायखौ नुदों आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोराव गोदो जोंना हुदा दंमोन नना जे ना खांख्राइ हमनानै जानाय बिब्दि हुदाया दासिमबो दङ नना गैला
औ नंगौ जोंनि ओनसोलावथ' ना खांख्राइ हमनाय हुदाया दासिमबो दङ बुंजायो मानोना गोदोनि समावथ' खोनानो मोनोमोन मानिे दुब्लियाव थाङोब्लानो नाखौहाय गोबां बिबांनि मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव दुब्लि फोथारफोराव गुबुन गुबुन हासार रासायनारि मुलि बेफोर होनायनि थाखाय आरो आथिखालथ' दुब्लिखौ फोमोननो थाखाय ट्रेक्टर बाहायनानै हालेवनाय जायो बेफोरनि जाहोनाव एसे खम जालांबाय होननानै जों मि मिथिनो मोनो थेवबो आथिखालावबो जों गोबां नङाब्लाबो एसेखौ मोननो हायो ना साम' खांख्राइखौ जोंनि ओनसोलावबो आं नोंनिफ्रायबो मिथिनो लुबैबाय नोंथांनि ओनसोलावबो आथिखाल ना साम' खांख्राइनिखौहाय मोनो ना मोना आरो माबायदि
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो जोङो नुनो थांदों जे जोंना गोदोनि बायदि मोननो थांला आरो मानो होनोब्ला जोंना बिबदिनो दुब्लि फोथारफोरावथ' बांद्राय जोंना आबाद फोथाराव रासायनारिक मुरै बा ट्रेक्टरफोरजों हालेवनाय जायो नालाय बेनिखायनो जोंना बेफोरनि अनजिमाया खमायलांनो हमबाय आरो बा बिसोरनि बिदैफोरा हामा जानानै बिसोरनि अनजिमाफोरखौ जोङो दानि समाव नुनोनो थांलि आरो खायसे जेरै गांज्लेमाफोरखौ खौथ' जोङो नुनो थांलिया आरो एंखावरि बायदिफोरखौबो जोङो नुला आरो नाथाय जोङो एसे एनैफोरखौ दैमाफोराव मोननो थाङो बा जोङो खायसेखौ बाजारफोरनिफ्रायबो बायनानै लाबोनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ
औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।